औ औ खोनादों।
दा नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा?
औ औ फ्रियैनो दङ।
बिदिब्ला जोङो बर' बर'नि माने दोरोङारि जानाय नाफामनि सोमोन्दै सा फावरायनो आरो।
उम उम।
बेखौ जेनेबा माबोरै बानायो। आरो माबोरै बाहायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनि आरो।
औ औ।
बिदिबा आङो इसे बुंग्रोनि नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बियो मोनसे बर'नि। दोरोङारि जाग्रा जायखौ माने बर'फ्रा। जोबोद मोजां मोनो आरो नाफाम जानो। उमफाय जोंहा नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो।
बबेबा सिगांथ' जोंहा दैमा दैसा बिलो बायदिफ्राव गोबां नाफोर मोनोमोन दाबो माने मोनो जोंना बिदिनो ओमफ्राय बे नाफोरखौ हमना लाबोनानै मोजांनो बिदि सायनानै फोरान फोरानना दोनग्रोनाय जायोमोन आरो ओमफफ्राय जेब्ला बे ना गोराना रानो अब्लाना बे ना गोरानखौ उवाल जों देनानै देनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बे देनाय समाव खायसेया माने थास' थास' गोसोमनि देन्था बेखौ होफानाय जायो जिहेथु थाब सेवनायनि थाखाय आरो दा बै थास' गोसोननि देन्थाखौ होयो ओमफ्राय खायसे खायसे जायगायाव माने खुमब्रा फिथाइ बेखौबो होनाय नुनो मोनो आरो जुदि थास' होआ अब्ला खुमब्राखौ होनाय जायो आरो‌ दा बेबायदिनो देखांनानै जोंहा गोदोनि समाव औवा हासुं बा बिदि औ'आ नि हासुं हासुंखौ दाननानै बेयावहा सोना दोननाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दायो सोना दोननानै बियो मास मोनसे आरो मास मोननै बा मास मोनथाम गाहाम गाहाम बेफोरबायदिजों जाजानाय जायो आरो मोनसेयानो मास मोनसेनि उनावनो जाजायो होननानै आङो बे मिथिनो मोनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो ना नाफामफोरखौ गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै - ओरैनोबो एवनानै जायो ओमफफ्राय सोरबाया माने खारैजोंबो जायो ओमफफ्राय गोदोनियाथ' जोंहा बांसिन खारैजोनसो जायोमोन‌ ओमफ्राय दया - खुरजों थाव सेरग्रोनानै उनाव नाफामखौ होनानै होनानै बिदि संनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो आरो उनावहाय बिदिनो जोङो ओंख्रिफ्रावबो होलालाबायनानै जानायखौ नुयो सोरखौबा सोरखौबा बा मा होनो बेखौ सोरबा भल ओंख्रिफ्रावबो एसे एनै मोदोम होननि बिदि होनायखौ नुयो आरो बिलाहि बायदिसिना संबाबो बिदिफोरखौ होनायखौ नुयो आरो दा बेबायदिनो नाफामखौ जोंहा गोदोनि समाव बानायनाय प्रसेसखौ एसे आलादा नुयो आरोना ओमफ्राय दानियाथ' जोंहा मा जायो गोबां सोलायबोबाय बा खायसेनि न'खराव गाहेन उआल बेफोरबायदियानो गैला नालाय मा खालामो दानि मानसिफ्रा ना गोरानखौ बो माने हाथथायफोरनि बिसोर बायनानै लाबोयो आरो सोरबा सोरबा दा जोंनि जायगाफ्राव नाफोरखौबो एसे खम मोनसै नालाय
औ औ
बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै माने मा होनगोन बेखौ ग्रेडार मिसिनफ्रावसो देनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बिदि ग्रेन्दार मिसिनफोराव देयो थास' होनानै ओमफ्राय देनानै प्लास्टिकनि बयाम बा बिदि बथलनि बयाम बिदिफोराव सोना दोननायखौ बेखौ सायावहाय सोरबा सोरबा खारै होनानै दोनो आरो जेनेबा एम्फौ बाय बायदिसिना बिदि बिदै दैनो हायैनि बा एम्फौ जायैनि आरो बिनि थाखाय ओ बेबायदिनो आथिखालाव बयामाव सोना दोननानैनो बेखौ मास मोनसेसो बिदि सोना दोनबाय उनाव जानोसै समाव बे खारैखौ मोजाङैनो बाहेराव बरनसिगोन बरननानै ओमफफ्राय बेखौ जाजाथाव जाबाथाय जानाय बिदि बेखौ नुनो मोनो आरो फ्राय नोंथाङा बो मिथियोना नाफाम बानायनायनि। माखासे प्रसेसा माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै।
औ औ औ औ। जोंहा माने ओ नाफामाथ' बर'नि जानाय आरोना। जानाय भाजा औ ओ। बर'फ्रा माने नाफामखौ गोदोनिफ्रायनो बानायखायोमोन आरोना आरो दाबो जा जोङो बानायो। जोंहा बर'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो माने बिदिनो नाहा मैहा थांग्रा खामोन आरोना। नाहा मैहा लायनानै फानग्रा जाग्रा बिदिनो हारिखौ। खामोन आरो बिदिनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखायबो। बिदिनो नाहा मैहा थांनानै माने नाङा नाफोरखौ लायोमोन आरोना।
औ
लायखांनायनि उनावहाय जोंहा बिदिनो नाफोरखौ जोङो मोजाङै सायनानै। ओ खि गारनां खि गारनांगौ जायो जोंहा नाखौ खि गाराब्ला जोंहा गोखा जायो आरो। आरोना बेनि थाखाय माने नाखौ नाफामखौ जोङो खि गारगोरनांगौ जायो आरो। खि गारनानै जोंहा मोजाङै सुनानै सान्दुंङाव फोराननांगौ जायो आरो। ओ सानब्रै सानब्रै सानबासो फोराननांगौ जायो जोंहा गोबां रान रानख्रेब होनांगौ आरोना बेनि उनाव जोंहा रानखांनायनि उनावहाय जोङो नाफामाव होनो थाखाय माने बिदिनो ओ नोंथाङा। बुंलांखाबाय जेरै थास' थास'खौ जोंहा मोनथाम मोनथाम मोनब्रैसो थास' दङ जेरै जोङो थास' गोसोम थास' गुफुर। थास' दुदालि बेफोरखौबो होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। औ आरो जोंहा बिदिनो खुमब्राफोरखौबो होयो। नाथाय बांसिनानो माने थास' गोसोमखौ होयो आरोना थास' गोसोम। जों माने गोथावसिन जायो आरो।
औ
औ आरो बिदिनो। थास' गोसोमखौ होयो बिदिनो जोङो नाफामखौ माने ना गोरानखौ जोङो देग्लि लाग्रोनांगौ जायो आरो फासावहाय।
औ
बिदिनो ओ बुरजा बुरजायै खनसेनो बुरजा देग्रोयोब्ला माने नाया गेब्लेनो नागिरा आरो। बिदिनो एसे एसे होनानै माने। देनांगौ जायो आरो।
औ
बेनिफ्राय माने ओ जोंहा नाफाम नाखौ देखांनायनि उनावहाय। ओ थास'खौ देनांगौ जायो थास'खौ देखांनायनि। उनावहाय माने बिदिनो जयै मोननैखौबो मिलायनानै माने। उवालावहाय देनांगौ जायो आरोना उवालखौ जोङो ओ। उवालखौ जोंहा ओ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना गिदिर गिदिर दंफां आरो गाहेन उवालजों ओ उवालआव देनो थाखाय जों गाहेनबो नांगौ जायो गाहेनखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरोना
औ बिदिनो माने जोंहा मोननैखौबो ज' खालामनानै माने गोबाव देग्लिनांगौ जायो आरोना जाहाथे मोजाङै मिक्स जायो औ आरो बेनिफ्राय जोंहा बेखौ जोंहा औवानि हासुं औवानि हासुङाव जोंहा हास'नानै ओ औवानि हा सुंखौ जोङो फारसेखि गानथि गोनां आरो फारसेखै गानथि गैयै हास'नानै जोंहा ओ मोजाङै साफा सुनानै माने बेखौहाय ओ नाफामखौ सोनानै दोननाय जायो आरोना जेफोर जे देग्लिनानै लानाय नाखौ सोनानै दोननाय जायो जिहेथु बेवहाय बार हाबनो हायै बायदि माने गोबां गोरायै जोंहा प्लास्टिकजोंहाय खाथेनानै दोननांगौ जायो आरो ना माने बार हाबोब्ला जोंना नाफामा जाया आरो ना गाज्रि जानो नागेरो बेनि थाखायनो माने जोंहा प्लास्टिक खाथेनांगौ जायो आरोना औ ओ आरो बेफोरखौ माने बिदिनो मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदिसिम दोननानै जोङो जानो हायो आरो ना औ आरो लोगोसेयैनो नाफामा माने दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना जेरै होननानै बुङो ब्ला जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा नाफामा माने जि आइ टेकबो मोननाय जाबाय आरो ना बर'फोरनि जि आइ टेगबो मोननाय जाबाय माने बेफोर आरो जि आइ टेग मोननाय होननानै बुङोब्ला जोंहा माने अराय सम थाबाय थासिगोन आरो ना बेयो माने गोमानो थांला गोमाजों गोमाजाला आरोना जोंनि बे बर'फोरनि नाफामा माने गोमाला आरो ओ बयजोंबो सिनायजाबाय थाबाय आरो औ आरो गुबुना गुबुन हारिफ्राबो नाफामफोर बानायो माने गुबुन गुबुन हारिफोराबो जेरै दङ मिसिं, राभा, कार्बि बेफोर माने नाफामफोर बानायो आरोना माने होनोमबाबो माने बिसोरो माने इसेबां माने जोंनि बर'फोरनि बायदि बि माने गोथाव बानाया आरोना एबा गोथाव जाया बेनि थाखायनो माने ओ बिदिनो बिसोरो माने जि आइ टेग मोनालासिनो थाबाय आरोना औ आरो माने जोंनि बर'फोरनिया माने गोथाव जायो गोथाव बानायो माने बिनि थाखायनो माने जोंनि बर'फ्रा जि आइ टेग मोननाय जाबाय आरो ना बयजोंबो सिनाय जाबाय आरो बयजोंबो मिथिजाबाय आरोना आरो दानि जुगावहाय जोङो नुनो मोनबावदों जे बर'फोरनि गोबां गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट जेराव ओंखाम मोनजायो ओंखाम जानाय हटेल बायदिफोरावहाय माने गोबां बिदिनो नाफामफोरखौ मोनसै आरो ना जोङो होखायो माने बिबानो जोङो मोनसै आरोना ओंखाम जानाय हटेलफोरावहाय जेरै बावहाय बर'फोरनि बर'फोरारि बर'फोरनियानो होन एबा हारसाफोरनियानो होन जोङो मोनखायो आरोना बेफोरखौ नाफामखौहाय जोंहा मोनखायो ओ जिहेथु जोंहा बेफोरावनो मिथिनो हायो जे जोंहा बर'फोरनि नाफामा माने गोबां गोजौ थाखोसिम मोनहैबाय आरोना जौगाबाय माने बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय आरो ना
औ
औ आरो जोंहा दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबावदों आरोना जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ दानि बेलायावहाय जोंहा नाफ्रा माने खम जाबोबाय आरोना। नाफोरखौ जोङो मोनला खम जा बाय बिनि थाखायनो माने नाफामखौ माने खम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
उम।
औ खम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो माने दानि जुगावहाय माने नाफाम बानायनायखौ जोङो गोबां खम नुखाबाय आरोना ओ जिहेथु जोंहा नाफ्राबो माने खम जालांनो हमबाय बेनि थाखायनो माने जोंहा गोबां सोलायबोबाय आरोना।
औ औ।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो। औ माबायदि जौगांलां माबायदि जौगालांखो?
औ नाफाम बानायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा माखासे बुंलांबाय जौगानायनि बेलायावथ' जोङो जियाइटेक मोननाय बियो जोंनि माने मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जेनेबा जोंनि नाफामा जेब्लाबो माने बर' हारिनि मोनसे जा ग्रा होननानै जेनेबा बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि मोननाय मोनसे बिदि जाबाय आरो। बिनिफ्राय ओ नाफामखौ थ' जेनेबा जोंनि बर'नि अनगायै ओ नोंथाङा दहाय बुंदों जेरै गुबुन हारिफ्राबो बानायो होननानै। नोंगौ आबो नुदों आरो बिदि गुबुन हारिफोर बानायनाय। जेरै मेसिंनफोरखौबो बानायनाय नुदों राभा ओमफ्राय मा होनो बेखौ अ मनिपुरिफोरखौबो आं बानायनाय नुदों आरो। जेब्ला जोङो ओ हस्टेलफ्राव दंमोन बे समाव बै जोंनि मनिपुरि लोगोफ्राबो गावसोरनि नाफामखौ लाबोनानै ओ जोंनो जा होयोमोन आरो ओमफ्राय बिसोरनिया माने टेस्टखौ एसे एसे आलादा मोनो आरो बानायनाय प्रसेसा जानांगौ बिसिना एसे गुबुन बिनि थाखायनो ओमफ्राय जोंनिखौ माने साबसिन मोनो आरो जानायावहाय। खिन्थु मोदोमनायालाय गासिबो एखेखौनो मोनो। खिन्थु जानायावहाय जोंनि टेस्टखौ एसे आलादासिन मोनो आरो दा बि दिनो नाफामा जोंना गोबां ओ बर'नि मोनसे सिनायथि होननानै ओ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रानो नाफामखौ जाखायो ओमफ्राय दहाय नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंहा ह तेल रेस्टुरेन्ट बायदिसिनाफ्राव नाफामखौ जायो बा होयो होननानै माने गोबां दिमान्ड आरो ना बेफोराव जेरै दा जोंनिया बिदि ना फामफोरखौ जानो थाखायनो गुवाहाटि बायदि जायगायावबो जोंहा ओरैजाय रानिथिंजाय थाङो बा मोनो आरो लकेल धाबा होननाय बेफोरबायदि जायगाफोर मोनो बिदि जायगाफोराव माने जोङो बर'नि बिदि ट्राइबेलफोरनि माखासे जाग्रा ओंख्रिफोर मोनो दा बेखौनो मानसिफोरा जानो थाखाय होसो होसो थाङो माने बेसेबा गोजानबाबो। माने गोबां डिमान्ड आरो ना बेफोरो जोंनि बर' फोरनि जाग्रा बिदि अ-अमायानो होन बा नाफामानो होन बेफोरो माने गोबां दिमान्ड दं आरो बयबो जानानै मोजां मोनो माने। सिगाङावथ' गुबुन हारि फ्रा बिदि बांद्राय जायामोनदां ओमफ्राय दा जादाव जादाव बिसोरबो गोथाव मोनग्रा जालांबायना आरो जोंनाथ' बेफोरो जेबो केमिकेल बेफोरबायदि बाहायनानै बानायनाय नङाना नेचारेल बानायनाय नालाय ओ जेबो देहानिबो खहा खालामा आरो बेफोर जोंना।
दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायदां बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे औ।
दे बिदिब्ला